खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों अ बेलासि औ बेलासे समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा आंजों दसे सम होनो हागोन ना।
औ नंगौ थारैनो।
ओ बिदिब्ला जोङो जोंनि माखासे ओ आबाद मावनाय जेबो जों मेसें बोथोराव आबाद मावनाय। दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाय बेफोरनि बागै एसे सावरायनि जोङो ओ गिबियावनो मेसें बोथोरनि सावरायनि जोङो मेसें बोथोर बुङोब्लाथ' गोबां जों उफेर आबाद मावनाय जायो जेरै जोङो ओ बेसरनिफ्राय लानानै माखासे माखासे मैगं थाइगंफोर थाइगंफोर जेरै ओ आलु मुला गाजर बिदिनो कबि ओ बिलाहि बानलु गोबां रोखोमनि मैगंफोर मावनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो बेसर आरो लाइ लाफा दुन्दिया बेफोर आबादखौ मावनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो बेसर आबादखौ जोंनो गुबै ओ दानि समाव जोङो बाहा बांसिनै ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला ओ दानि समाव जोङो बेसर ओ थाव जा बेनि ओ जा दाम बेखौ एसे बांद्राय जानायखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो।
औ।
अ बेसर आबादखौ मावनानै न' न'आवनो ओ जा नांगौ बेखौ ओ दिहुननानै एसे खमैनो माने ओ बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो। आरो न'नि थाव जायोब्ला एसे मोजांसिनबो जायो आरो देहायाबो गोग्गो थायो आरो माखासे बेराम आजारनिफ्राय जोङो बारग'नायखौ नुनो मोनो जोङो थाव नङाब्लानो जेबो मैगं थाइगंफोरखौनो माखासे मुवा बेसाद खौल' संनानै जानो हाया बायदियानो आरो बेनिखायनो जोंनो थावखौ नांथारगौ आरो बेनि अनगाबो जोङो मैगं थाइगंफोरा जोंनि देहानि थाखाय माखासे भिटामिन होयो प्रटिन जगायो बेनिखायनो माखासे मैगं थाइगंफोरखौ मावनाय जायो आरो मैगं थाइगंनि आबाद मावनानैबो जोंनि बर' समाजाव गोबां जौगाहांनायखौ नुनो मोनदों आरो। ओ नोंथांमोननि ओन सोलाव मा मा मैगं मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ मैगं थाइगं मावनाय बुङोब्लाथ' जों बिदिनो मेसें बोथोर एबा दैज्लां बोथोर मावनाय बुङो थेवबो जोंनिया दानियाथ' मेसें एबा ओ दैज्लां बिदि बाथ्रा गैला दानिया जोङो अराय माहाखौनो माने जोङो मैगं थाइगंखौ गायनाय नुनो मोनो। आरो फोनाय नुनो मोनो मानो होनबा जोंनिया दानिया बैफोरो जेनेबा ओ गोबांनो रासायनारि हासारफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिहा बेफोर खौ बाहायनानैसो गोबां गायनायखौ नुनो मोनो थेवबो जोङो मेसें बो थोर होननानै बुङोब्ला बेवहाय जोङो ओ गोबां जेनेबा फाथो आबादफोर मावनायखौबो जोङो ओ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा बेसर आबादफोर मावनाय फोरखौबो नुनो मोनो। बिदिनो जोंनिया बेसर आबाद मावनाय बुङोबाथ' नोंथाङा बुंखाबाय जेनेबा बेसर आबादखौ जोंनो नांगौ जायो जेनेबा न'खरफोरावनो जोंनिया थाव नांगौ जायो आरो बैफोर थावा जेनेबा न'आवनो जुदि जोङो बिदिनो गायनानै जुदि जों दिहुनना लायो होमबानिया बेयो गोग्गो मोजांसिन जायो आर'। औ बिदिनो जोंनिया बेसर आबाद मावनो थाखायबो जोंनो जि जायगायाव मावगोन बै जायगायाव जोङो हालेवना लाग्रोनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि उनाव जोङो फोनाय खौ एबा बिदिनो बेसर जोलैफोरखौ सारनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो बेखौ जेब्ला जौगोन अब्लाथाय बेसर थानाय समावबो जोंनिया दैफोरखौबो माखासे होनांगौ जायो आरो नोंथां बेवहाय। आरो हासारफोरखौथ' जों होनांगौआनो जाखायो। बिदिनो बेखौ जोङो फुनो फुयो आरो फुनानै जेनेबा बिदिनो जोङो मारोन होनायखौबो नुनो थाङो बेवहाय। जेनेबा बिदिनो बेसरा जोंनिया बेगरा एसे ओ बेगरखौ जोङो बिदिनो जमा खालामनानै दोननायखौबो नुयो आरो नोंथां। बिदिनो आरो जोंनिया बिदि फाथो आबादफोरखौबो गो बां मावनायखौ नुनो मोनो। फाथो आबाद फाथोनिफ्रायथ' जों जेनेबा फाथो दिरुंफोरखौबो जोङो ओ बिदि बाहायनाय जायो नालाय बेनिखायनो फाथो ओ दिरुंफोरखौ मोननो थाखायबो जोंनि फाथा आबादखौ मावो आरो बेवहाय जोंनिया गोबां फालांगिनि थाखायबो मावो। रां रुफाबो गोबां बुथुमनो हायो आरो बिदिनो नोंथांमोननि जायगायाव बिदिनो आरोबाव माबाफोर बिदि आबादफोर मावनायखौ नोंथाङा नुयो नामा एसे खोनथालाय नों
औ जोंनि ओनसोलावथ' दा दैज्लां बोथोराव माइ आबादानो गाहायै बुंनो थाङोब्ला माइ आबाद आरो थास' आबाद ओ बिबदिनो मैगं थाइगंफोर मावो जेरै जोङो मैथा मैथा सिख्ला बेबायदिनो फोरला जोगोनार बानलुफोरखौबो नुनो मोनो जों बानलु थबगांफोरखौ खौ नुनो मोनो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौबो गरसिफोरखौबो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो आरो बेबायदिनो माइ आबादखौ दैज्लां बोथोराव गुबैयै नांथारगौ मानो होनोब्ला जोङो जोंनि जानाय थांनानै थानायनि गुबै आदार होनोब्ला जोङो ओंखामानो। बेनिखायनो बांसिनानो माइ आबादखौनो मावनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां औ माइ आबादाथ' जों जोंनिया बिदिनो गुबै आबाद नालाय। बेखौ बोसोराव खेबसे आरो दानियाथ' खेबनै गाहाम जोङो माइ आबादफोरखौ औ गायनायखौ नुनो थांबाय थेवबाबो खायफा जायगाफोराव खेबसेल' गायो आरो नोंथां
औ नंगौ माने दैनि प्रब्लेम नालाय औ
लाव फान्थावफोरखौबो जोङो माने गोबां बिदिनो पटलफोरखौबो गोबां जोंनि जायगायाव आब आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरखौनो जोंनिया जेनेबा नख न'खरफोराव बिदिनो जोङो रां रुफा जेनेबा आरजिनानै लानायखौ नुनो आरो नुनो मोनो बिदिनो। बेनि अनगायैबो जोंनिया गोबां बिदिनो आबाद मावनाय जोंनिया जायो जेनेबा हमना लाबाय जोङो आबाद बुङो ब्लाथ' बेवहाय आलु आबादफोरखौबो जोङो गोबां मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बे आलु आबाद खोनादोंना नोंथाङा औ आ आलु आबाद मावनो थाखायथ' जों गिबियावनो बै हाखौ एसे जाव फ्लेना लाग्रोनाय जायो एबा जोङो ट्रेक्टरफोरजों हालेवना लानाय जायो। बिदि जोङो गुद दे खालामना लानानै बेवहाय आलु जोलैफोरखौ लाना फैनानै माने बेवहाय जोङो हाजों खबजबनानै होयो आरो आरो बिदिनो बियो गाजा बेरो आरो बिदिनो जोंनिया ओ आलुनि आबादखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोराव दानिया जोङो गोबाङैनो माने हासारफोरखौबो गोबां बाहायनाय नुनो मोन आरो नोंथां। आरो बेनि अनगायैबोथ' पियासफोरखौबो जोङो जायगा जायगा नुयो आरो मावनाय बिदिनो एबा जोङो साम ओ सामब्रामानो जा एबा जोङो बै जोंनिया बिदिनो गोबां जाग्रा मुवाफोरखौ जोङो न'फोरावनो माने थाइबेंफोरखौबो जों गोबां बिदिनो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
आरो नोंथांनि ओनसोलाव आरो माबाफोर बिदिनो मावबावनाय नुबावा नोंथाङा? जेनेबा न'खरावनो
औ जोंनि माने ओ बांद्राय जे ओ फानना लाबासिनो जे ओ न'आवनो एसे एफा एनै जायगाफोराव नोङो गायनानै लायोब्ला नोंनि ओ माखासे रासनारि हासार होयोनि न'निनो गोबोरखि हासार होनाय मैगंफोरखौ जायोब्ला एसे देहायाबो गोग्गो थायो बेराम आजारनिफ्रायबो रैखा मोनो बेनिखायनो जा हायो न'आवनो एसे एफा एनै फोनानै जायोब्ला मोजां आरो। ओ औ बां द्राय नङाब्लाबो नोङो ओ फांनै फांथाम गायब्लानो बेनो थोजासे आरो जेरै जोङो लेस्रानो जा जिंखायानो जा बहलानो जा बेफोरबायदि खुमब्रा बेफोरखौ जोङो ओ थायोब्ला आरोना ओ एसे मोजां जायो आरो न'आवनो दोननो थि नानै दोननोबो हायो जों बेफोर मैगंफोरखौ दाद' दैज्लां बोथोरफोराव जोङो गरसि मैगंफोरखौबो जिंखाफोरखौ बांसिनैनो नुनो मोनो आरो ना नाथाय माखासे मैगंफोर जेरै मैथा सिख्ला बेफोर एसे खाना दोनब्लानो बोराय नालाय बेनिखायनो ओ गायजायो गायनाया बेबायदिनो बांद्राय बा मोजां जाया आरो जाय फानना फाना फानाबा आरो फाननो गोसोबा जेनबा बांद्राय फोजायो आरो।
नंगौ नोंथां औ
फाननो थाखाय जायगानिबो गोनांथि जायो। नाथाय न'वाव जानो थाखायल'बाथाय एफा एनै फांफा फांनैयानो थोजासे जायो आरो मोजां हासार होनानै गायोब्ला बेवहायनो फिथाइ मोनो।
कबि जेनेबा बान्दा कबि अल कबि बैफोरखौबो जोङो माने ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो बेफोरखौबो न'फोरावनो एसे ए से जोङो मावनानै लाबाथाय जोबोद मोजां जायो। मानोना जोङो बेदि बायनानै एबा बाजारफोराव मोननायफोरा दानिया गोबाङैनो माने हासारफोर बाहायनायफोरखौ जोङो खोनानो मोनो औ आरो बे देहानि थाखाय जोबोद ओ गाज्रि बेनिखायनो माने नखराव बैफोर मैगं मैथा सिख्लायानो जा एबा जोङो ओ अलकबि फुल खबि एबा लेस्रा भिन्दि बैफोरखौ माने न'फोरावनो बाहाय बाहाय जोङो बेगरफोरखौथ' जोलैफोर खौथ' जोङो दानिया बाजारफोरावबो बायनानै मोनो आरो नार्सारिफोरावबो लायनानै जोङो न'फोरावनो बिदिनो गायनानै जोङो दखर से जायगाफोराव गायनानै दोनबा जोबोद मोजां जायो आरो नोंथां अ औ नों नंगौ नोंथांमोननि जायगायाव बिदिनो जेनेबा बान्दा कबि अल कबिफोरखौ मावनाय खो नुनो मोनोना नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलाव साखाथियाव बांद्राय बेबायदि उफेरा आबाद फोरखौ बावनायखौ नुवा जोंनि ओनसोलाव ओ गाव गावबा गावनो न'वाव जा एसे गायनांगौ बेखिनिखौ गायनाय जायो जेरै लाइ लाफा दुन्दिया बेबायदिनो खुम रा जोगोना बेफोरबायदिखौ न'वाव गायना लानायखौ नुनो मोनो आरो। बेनि अनगायै जोङो बेसर आबाद मावो आरो बेबायदिनो अ जोंनि ओनसोलाव बांद्राय जायगाबो गैया नालाय बेनिखायनो ओ बेफोरबायदि माखासे ओ गायनाय जाया आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
अ बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय
औ नंगौ नोंथां थारैनो। औ नंगौ नोंथां थारैनो गोजोननाय थाबाय नोंथां। उम